हेल' खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना
औ आं खोनादों
औ औ आंबो खोनाबाय दे
बे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ रायलाय जागोन दे।
बे आयदायानो जादों माने जोंनि बर' समाजावथ' माखासे जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय माने दोनथुमनानै जाबोनाय मोनसे हुदा दङमोन ना
औ औ नंगौ
बेनिनो सायाव जों दा सावरायनो लादों आरो।
औ औ
जागोन दे
जेनेबा दोनथुमनानै जानाय होनोबा जोंङो माखासे बुस्थुफोरखौ इयुननि थाखाय माने रैखाथि खालामनाय थिनानै दोननानै जानाय बेखौनो बुजियो नालाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाज आव बेफोरबायदि दोनथुमनानै जानाय हुदाया दंङ जेरै नाफाम नाखौ माने नाफाम देनानै दोननाय आरो मैगं थाइगंफोरनि बेगरफोरखौबो जोंङो थिनानै दोनो जेरै
अम
लाव बेगर खुमब्रा बेगर थाइबें बेगर आरो बेबायदिनो मुलाफोरखौबो जेरै गुन्दु खालामना दोनो आरो मेवाइफोरखौ जों जेरै आसार खालामनानै दोनो बेफोरबायदि आरो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना।
जोंनिया बेफोरबायदि दोनथुमनानै जानाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा ने दोनथुमनानै जानाय हुदाया दंखायो आरो ना।
औ ओमफ्राय जोंनि बर'फोराव बेखौ लानानै मोनसे बाथ्रा फावबो दङ औ ओ
दोनथुमनानै जानो रोङोब्ला बा गुबुनाव बिनानै जानो नाङा होननाय मोनसे ओ दं आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंङो मोनथिनो मोनो थारैनो नंगौ आरो ना बेफोर बाथ्राया ओ जुदि नोंङो दोनथुमनानै जानो रोङोब्लाथाय माने गुबुननाव बिनानै जानाङा आरो।
औ औ मानो होनोब्ला जोंङो
दोनथुमनानै जायोब्लाथाय ना हमनानै ला जोंङो दाबायदि दैलां बोथोराव मैथा मैगंफोरखौ मोनो आरो
मोनो आरो औ
दा बैथा बैफोर मैथा मैगंफोरखौ जुदि ओ लाय मोनो
मोन मोननायाव नोङो लायोब्लाथाय
मा होनगोन बेखौ जे जोंङो मालाबाबो माने मालायनाव बिनानै जानाङा मेसें बोथोरावबो बेखौ मोनजानाय जाहै
जाहैयो आरो औ
हमना ला गावनि मैथा फिथाइ थायै समफोरावबो जोंङो बेफोरखौ मोनजाहैयो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो जोंहा दङ बिदिनो
नाफाम बानायनाय ओमफ्राय मुला गुन्द्रु आरो बिदिनो सेवालि बिबार बासिखि बिबार बायदिफोरखौबो जोंहा दोनथुमनानै
नानै जायो औ सेवलि बिबारफोरखौथ जोंङो दोनथुमना जानो हायो अनलाफोरजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दंबावो मेवाय जाय जोंङो मेवाइ गोखै खालामनानै दोनोना औ बेफोरबो माने मोनसे दोनथुमनानै जानाय आरो औ बेजों लोगोसे
बर' हारिनि सुबुंफोरा ना बेदर बायदिखौबो फोराननानै दोनथुम
दोनथुमनानै जानाय जायो आरो
दा बेफोरबायदिनो मा होनो जेरै
जेरै नाफाम बानायनाय नाफाम बानायनायावहाय जोंहा गिबियावनो ना गोरान
नाखौ गोरान खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेयाव गोरान खालामना लानानै उनावहाय नाफाम देनाय जायो आरो बेयाव थास' गोसोम आरो नङा खु-
खुमब्रा बेफोरबायदि होनानै देनाय जायो औ थास' गोसोमफोरखौ होयोब्लाथाय माने थाब सेवो आरो नाफामा सेवनायनि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो
सेवब्लासो जाखायो नालाय नाफाम
नाफामा होनब्ला जोङो नायोब्ला बेखौ नुनो मोनो जों होनानै जानायाव
नाखौ आरो नाखौ मोननै रोखोमै दोनथुमनाय जाबाय जेरै ना गोरानखौबो दोन्थुम आरो नाफामखौबो दोनथुमबाय बेबो माने मोननैबो दोनथुनानै जानायाव गोलैबाय
गोलैबाय आरो औ औ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा
मा होनो बेखौ नानि अनगायैबो बेदरफोरखौबो नोङो अमा बेदर होन बा गुबुन बेदर बा माबा मोनसे बेदरफोरखौ जेरै जोंहा
फोराननानै जानाय बिदि हुदाया दं आरो औ फोराननानै जाबा
मोदोमलायनाय मोनो आरो अमा बेदरफोरखौबो औ औ माने आसार खालामनाया जोंना गेजेर ससेनिफ्राय फैबाय
आरो औ गोदोनि समावथ' बिदि माने आसाराथ' थाव नांथारगौ ना औ गोदोनि समाव बे थावफोरनिबो बाहायनाय गैयामोन ना
आसारखौ माने बानायनाया एसे खममोन आरो दाथ' आथिखालाव माने
मोनो
आसार बानायनानै गोबां बिदिनो गोबौ गोबौ दोननानै जाजानाय
बिदि जानानै फैदो आरो औ
आरो जोंहा मेवाइखौबो बिदिनो फिसा फिसा हानानै
ओ बयामावफ्राव सोनानै दोनो आरो औ ओमफ्राय
सोरबा सोरबा माने गोबा गोबा हानानै दैफोरावबो सोनानै दोननायखौ इसे दै होनानै दोननायखौ नुयो बेबो माने गोखै जायो आरो ओमफ्राय मेवाइखौबो आथिखालावथ' माबा मा होनो गोबां सुबुंफोरानो आसार बानायनानै जानाय बेखौबो नुनो मोनसै आरो बानायनानैबो जायो
आरो
बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां दोनथुमनानै जानाय दंबावो बिनि आं बुंनायफोरनि नि अनगायै आरो माबाफोर मिथिबावो नामा
ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन मुला गुन्द्रु आं बेखौ माबोरै दोनथुमो बेखौ बुंनि जेनेबा मुला गुन्द्रुखौ ओ गिबियाव जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै लाग्रोयो आरो ना गोबा गोबा बा बिनि उनाव आरो बेखौ सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै जों बेखौ मोजाङै रानोब्ला माने भयामफोराव सोनानै दोनो आरो बेबायदि प्रसेसिं खालामनाय जायो आरो
औ
दंनायाथ गोबां दङ
औ
माने बुंनो थाङोबा दोनथुमनानै जानायाव बर बरफोरा आखा फाखा होननानै बुंनांगोन आरो।
औ औ नंगौ ओम दोनथुमनानै जानो जानायाव जोंनि बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखाखा ओमफ्राय मा होनो बेखौ जोंहा बेफोरनि अनगायैबो माखासे दोनथुमनानै जानो हाबावो जेरै लाव लाव खुमब्रा लावथ नङा खुमब्रा ओमफ्राय जोगोनार आरो बिदिखौबो जोंहा दोनथुमनानै जानायाव गोलैयो आरो
औ औ फिथाइफोरखौ आलुफोर सबाय बेफोर बानलु बेफोरखौ
दोनथुमनानै जानायाव गोलैयो आरो जोंना जेरै मा होनगोन बेखौ ओ मोनसे थाय खुमब्रा एबा जोगोनारखौ मोजाङै राहोनानै जोंहा गोदोनि समाव बे बेफोरखौ ओंखाम संग्रानि गोजौआवहाय मोनसे जोंना बैसां बायदि बानायना दोननाय थायोमोन। आरो गोदोनि समाव ओ बेफोरबायदियाव थिखोनानै दोनोमोन ओमफ्राय आरो। मा होनो गलिफ्रावबो थिखोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय आलुफोर खौबोथ जोंहा बोसोर गिदिंलायनाय दोननानै जानो हायो आरो सबाइ-
औ औ नोंगौ माने सेवैनि थाखाय थिखोनना दोनो आरो जेनेबा हायाव दोनब्ला। गाजाफोरबो बेरोना बिनि थाखाय
आरो बै थाइबें बेगरफोरखौ जे थाइबें बेगर आरो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौबो माने माबायाव इन्जुराव हानि इन्जुराव लिरनानै दोननाय जायोमोन आरो।
औ ओ जोंहा दोनथुमनानै जानाय गोबां दंबावो बरफोरनि गेजेराव जिहथु बिदि दोनथुमनानै जानाय माखासे मैगंफोरखौ आरो। हमनानै लाबाय दा जोङो लाव खुमब्रा बा जोगोनारफोरखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव बेखौ मोननो नागिरा ना दंफांफ्रा सेवजोबो नालाय बेना बेनिखायनो बेखौहाय ओ मेसें बोथोरावसो मोननाय जायो नालाय ओमफ्राय मेसें राव जुदि ओ बेखौ दंफाङानो सेव ब्ला जुदि दोनथुमनानै जानो रोङाबाथ जोङो दैज्लां बोथोरफ्रावबो मोनजानाय नङा दा जोंहा दैज्लां बोथोरफ्रावबो मोनजानाय जाहैयो आरो दोनथुमनानै जानो रोंनायनि थाखाय
बेखौ मोनसे मोजां गियान होननानै बुंनांगोन आरो औ औ।
औ ओंखायनो माने बै बाथ्रा भावा ओंखारदों जानो हागौ आरो जेनेबा दोनथुमनानै जानो रोङोबा। मालायनाव बिनानै जानाङा होननायफ्रा जिहेथु ओ औ औ माने ओंथि गोनां आरो बैफोर रावफ्रा औ ओमफ्राय नोंथांमोननि नआव बेफोरबायदि दोनथुमनानै जानाय हुदाफ्रा दंना गैया?
जोंनियावथ गैया बुंनो हाया जोंनियावबो दङ दंनाया बेबायदिनो जोगोनार फिथाइ खुमब्रा थाइबें बे बेफोरखौ जोंहानि न'खरावबो माने बेबायदि दोनथुमनानै जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो मुला गुन्द्रु
औ
मेवाय। बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननियाव?
जोंनियावबो खालामनाय जायो न'आवहाय जोंहा ओ मेवाइ आसार। मेवाइ माने मेवाइखौ गोखै खालामनायखौ बोसोरै खालामखायो आरो ना जों जे जों बेखौ बांसिन औवा बुरखानि औवानिफ्राय औवा मेवाइनिफ्राय बानायनाय जायो नालाय ओमफ्राय औवा गुबबैफोरनाथ' फिसा फिसा जायोना ओमफ्राय जोंनि न'आवहाय बेखौ ओ बानायनाय जायो आरो बोसोरे ओमफ्राय दाबो बानायनानै दोन दों आरो दा बेफोरनि अन यैबो जोंनि न'आवहाय मैथा फिथाय फोरखौबो दोनथुमनाय जायो मैथायआ जेब्ला रायोना अब्ला बिगुरखौ बे मैथा बेगरनि बे सानि गोजा गोजा बिगुरखौ जिर नानै मोजाङै फोरोंनानै उनाव जानो थाखाय दोनो आरो। आरो मुला गुन्द्रुआबो दहाय नोंथाङा बुंदों ना मुला गु द्रु दोनथुम नानै जोंहा बे मुला बेदरखौ हानानै ओ दोनथु माने ओ फोराननानै मोजाङै भयामफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो दा बेनि अनगायैबो माने मुला गुन्द्रुखौ आरो मोनसे रोखोमैबो दोनथुमबावनाय जायो आरो आं नुनायाव। जोंहा औ मुलाखौ माने मुला बिलाइखौबो खानानै लाबोयो। ओमफ्राय बिलाइजों लोगोसे माने बेदर दरनै दरथामसो बिदि होफानानै माने नों बे सां बुरजा बानायो बियो नोंनि सायाव आरो। बिलाइ आरो मु ला बेदर बे मोननैखौबो लाबोनानै जों मोजै सुना लानानै मा ने देग्लिनाय जायो आरो एसे एसे उवालाव बांद्राय गेब्लेेजासे देयाआरो एसे ऐनै ओरैनो जेनेबा बेदरफ गे-गेब्लेनाय बायदि ओमफ्राय बिदि गेब्लेहोनानै माने गोदोनि समाव जोंनिया माने थालिर बिलाइयाव जुनानै हायाव
अ
ओमफ्राय फबना दोननानै बेखौ बोख खांनानै ओ सान्दुङाव मोजाङै रानजासे फोरानसि गोन ओमफफ्राय जुदि रानजासे फोरानबाथाय बियो बेखौ माने भयामफ्राव सोना दोनसिगोन बिदि खालामोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय आथिखालावहाय माने बिदि वाल फोराव देसिगोन देनानै माने हायाव बिदि फबना दोना लासिनो दडायरेक्ट भयामफ्राव सोनानै दोनो आरो सप्तासेसो।
जेखौ गारना होै बिदि मोजजाङै फासनानै
फबना दोननानै उनावहाय माने बोख खांनानै सान्दुंआव मोजां फोराननानै दोननाय जायो मोन आरो दा बेखौ मुला गुन्द्रु होननानै बुङो आरो। ओमफ्राय बै बे बेदर फोराननायखौ माने बबेबा बबेबा जायगायाव मुला गोरान होननानैसो बुङो आरो ओमफ्राय बे जायखौ बै देफ्रामनानै फोराननाय बेखौसो बांसिन माने मुला गुन्द्रु होन नानै बुंनाय जायो आरो।
बेबायदि आरो औ औ औ बेबायदिबा बेनि थावनाया माबायदि नोंथां?
ओ बिनि थावनायाबो बे मुला ओ गोरान माने मुला गो राना जेरै मोदोमो ना बेबायदिनो बेबो मोदोमो आरो ऐके ओ माने बैयो ना फाम टाइपनि जासिगोन आरो जेरै नाफामफोरखौ जोङो फेसेवनानै दोनबा दोननाय बिदि टाइपनि आरो बियो हमनानै ला मुला गोराना माने ना गोरान फोराननाय बायदि ओमफ्राय मुला बै गुन्द्रुआ माने नाफाम बानायनाय बायदि।
आरो अ
बिदि टाइपनि जाहैयो आरो बेयो
माने बिदिब्ला नोंसिनिथिं बे मुला फोराननायखौ मुला गोरान होननानै बुङो आरोना। औ औे आं माने दिनैसो बेखौ मिथिनाय जादों आरो।
औ औ बे खायसे
औ जोंनि जायगाफ्रावबोथ' आं बेबायदि नुनो मोना खै आं दिनैसो गिबि खेब नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो मिथिनानै गोजोननाय मोनदों।
बिदिनो जोंहा गोबां दङ आरो दा जोङो माखासेखौ मिथिला